हेलौ
हेल'
अ खुलुमबाय नोंथां।
अ खुलुमबाय नोंथां।
ओम नोंथाङा दिनै माब्रै खबरा?
ओ मोजाङैनो नोंथां।
ओम
नोंथांनालाय?
आंनाबो बिदिनो दं।
अ आतसा नोंथां आतसा नोंथां।
जोङो सा माबा बेरायनायनि सायाव रायलायनो नामा? दावबायनायनि सायाव
जादोंना अ ओम।
अ नोंथाङा दाव ओ दावबायोदा?
औ नेट नाङाखै नामा नोंथाङा? खोनादों ना?
ओ खोनादों नोंथां।